औ औ हेल' नोंथाङा फ्रिना लायो।
औ आं ओरैनो दं नै
ओ ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै मोजां
खबराथ' मोजां नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा मानबा खालामदोंमोन।
ओ आङो नोंथांनाव मोनसे मोनसे खोथा सावरायनोसो नोंथांनाव कल खालामदोंमोन
औ औ मा
खोथाया बेनोदि नोंथां दायो माने सुबुं अनजिमायाथ' बांनायनिफ्राय बां बांगासिनो दङ जोंनि ओनसोलावथ' नङा फुरा बुहुमावनो बांगासिनो दङ स' बिनि बागै नोंथाङा मा खहा जागासिनो दं बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा जोंनि जोंनि बुहुमाव ओनसोलाव
औ नोंथाङ हागोन हागोन नोंथाङा सुबुं अनजिमा बांनायनि बागै सावरायनो लुबैदोंब्ला आं एसे फोरमायनो सान सानबाय आरो ना सुबुं अनजिमा बांनाय होनोबाथ' जोंना गोबां बुहुमाव आथिखालाव जोङो बुहुमावहायनो सुबुंनि अनजिमाया बारायबोनायखौनो जोङो सुबुं अनजिमाया बांनाय बुंनाय जायो।
औ
दिनै जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव बा जोंनि बुहुमावहाय ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेर जों ननो मोन्दों दिनै सुबुं अनजिमानि बांनायनि बेलायावहाय जोङो दिनै थानाय जायगा गैयि जादों थानो जायगा गैयि जानायलाय जोङो मिथिंगा खौलबा आबहावाखौ जोङो फोजोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना बिसोरो माखासे हाग्रा बंग्राफोरखौ फोजोब स्रांनायनि गेजेरजों ओ थांनानै थानो थाखाय माखासे न' लुनाय बै न' लुनो थाखायनो जोङो बा गावसोर थानो बा सुबुं अन बा सुबुंफोरा थानो थाखाय न' लुनाय बे समाव जोङो माखासे गिदिर गिदिर हाग्राफोरखौ सिफायनानै बिल्डं बायदिसि ना लुनो गोनां जादों मानो होनोब्ला जोंना सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजोंहाय बबेयाव थानो जायगा गैया जादों। जााहउनाव जोङो बैबायदि हाग्रा गिदिर गिदिरखौ सिफायनानै बा जोङो ओ सिफायनायनि गेजेरजों जोङो आबहावाखौ गुबुंले खालामदों। मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो हाग्रा बंग्रानि गेजेरजोंसो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो हायोमोन नाथाय जोङो बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बां नायनि गेजेरजों थानो जाया गैयैलाय बैफोरबायायदि जायगाखौ फोजोबस्रांनायनि जाउनाव दिनै ओ बिफां लाइफांफोरा गोबां खमायलांनो हमबाय हाग्रा बंग्राफ्रा खमायलांनो हमबाय जाउनाव जोङो गोबां गाव गावनि खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोन्दों सुबुं माहारिनि खहा जानायखौ नुनो मोनदों। जेरै बांसिन सुबुं अनमानि जानायनि जाउनाव दिनै बुहुमनि दुंखावनायाबो सोलिबाय मानो होनोब्ला जों जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबनो गोनां जाबाय थांनानै थानो बा न' ल' नुनो थाखाय बेबायदिनो बिफां लाइफां गैयाब्लाथ' जोंहा ओ आबहावायाबो गोग्गो जाया मानोना जोंनो बिफां लाइफाङासो आबहावाखौ सोदांनानै होयो बा जोंनो सुबुं माहारिफोरनो थांनानै थानो थाखाय गोनां जानाय अक्सिजेन जिथु गेस बै गेसखौ बिसोरो आ जोंनो जगायनानै होयोमोन नाथाय जोङो बैफोरखौनो जुदि सुबुं अनजिमाया गाव गावनि न'खरखौ लुनो थाखाय बा गावनि न'खरखौ लुनो थाखाय फोजोबस्राङोब्ला जों बेफोरबायदि जगायनानै होग्राया जोबस्रां लांगोन आरो। जाउनाव जोङो आथिखालाव जोङो बांसिन बिबां बा जोबोद गोबाङै दुंखावनाय थासारिखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं, बा मोनदांगासिनो दं जों सहायनांगासिनोबो दङ बेफोर गासिबो जोङो बिफां लाइफां गैया बेबाय बिनि जाउनावनो जादों मानो होनोब्ला जोङो न' सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावनो बेफोरबायदि जों बिफां लाइफांफोरखौ खोमानो गोनां जादों। बेरा फारसेथिं जोङो बुहुमनां दुंखांनायखौ सोरजिनानै लादों बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो जिब जुनारफोरजों दावहा नांनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला दिनै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो बबेबा दाबसे जायगायाव न' लुनो थाखाया हाग्रा बंग्रा फोजोब स्रांनायनि गेजेरजों ओ जिब जुनारफ्रा थांनानै थानो बा जिब जुनारफ्रा थानो थाखाय जायगा गैयि जादों जाहोनाव बिसोरो जोंनि सुबुं अनजिमा थाग्रा थिलिसिम फैनानै सुबुंफोरखौ गाग्लोबफैदों बा सुबुंनि जिउआबो खहा जादों बेबायदिनो जोंहा गोबां खहा जादों आरोना ओ जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जोंहा गोबां खहा जादों दिनै बुहुमाव जोंहा सुबुं अनजिमानि बांनाय लोगो लोगोनो गोनांथियाबो बांबोदों जोंनो गोबां बेबायदिनो बुहुमनि गेजेरावहाय हानि अनजिमाया खमायलांबाय जोंहा सुबुं अनजि मा बांनाय बाहायनाय जानाय लोंनाय बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनाय दिनै बांद्राय जाबाय जाहोनाव जोंनि हाफोराबो गेब्रें लांजोबबाय दिनै जोङो हाफोरनो थाखाय जायगा थोनो थाखाय जायगा थानो थाखाय गैया दिनै जोङो गिदिर गिदिर लैथोआवबो जोङो थानो गोनां जाबाय सुबुं अ दिनै सुबुं अनजिमानि जोङो ओ आबहावानि गोजोन थासारिखौ जोङो मोननो नागिरला मानोना बुहुमाबा जोबां गोबां दुंखावनाय सोमजिबाय दिनै जायखौ जों सहायनो हाया हाया जाबाय मानोना बिफां लाइफांखौ जोबस्रांनायनि जाउनाव बेफोर थासारिफ्रा जाबाय आरो ना आं सानो सुबुं अनजिमाया जुदि ओ सिगांनिफ्राय जेरैबायदि बांबोदों आथिखालावबो जुदि बेबायदि बांबाय थायोब्ला बा बांलांबाय थायोब्ला जोङो उननि समावहाय थानो जायगा गैयि जाहैगोन, जाहोनाव जोङो ओबिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनो गोनां जागोन आरो बुहुमनि बा जोङो आबहावानि गोग्गो थासारिखौ मोननाय नोङा बेबादिनो मा बांद्राय जानायनि जाउनावनो गावजों गाव दावराव दावसिबो बांसिन जाबाय जोङो गोजोनै थासारि थार गोजोनै थासारियाव थानो हानाय बेबायदि थासारिया फैयासै जों बेबायदिनो सेलाय बिलाय गोबां जाबायबाय थादों आरोना सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो जानायखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय नोंथाङाबो आंनि मोन्दांथिनि अनगायै नोंथांनि मोन्दांथिजों आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो बुंबाय नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो नंगौ ओ जोंनि बुहुमा दायो आंनि बायदिब्लाथ' ओ जोंनि बुहुमनि दायो बयनिफ्राय गिदिरसिनफ्राव माने ओ असुबिदा एबा प्रब्लेमानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय मा मानो होनोबा सुबुं अनजिमा बा बांनायनि जाहो नावनो जों गोबां माखासे ओ उसुबिदायाव गोलैयो ओ जाय सुबुं अनजिमा बांनायानो गासिबो माने ओ एसे एसे ओ लोगोफोरनिबा गोनां जोब जेरै दै बानायानो जा आबहावा गुबुंनायानो जा एबा बुहुमनां दुंखावनायानो जा एबा आं ओ बायदि हा गिसिगानायानो जा बायदि बायदि जाथायजों बे सुबुं अनजिमा बांनाया ओ बेसे एसेसो सोमोन्दो गोनां जोब मानोना सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो गिबियावनो था नों जायगानि प्रब्लेम बबेनिफ्राय बांसिन ओ गिदिर गिदिर प्रब्लेमा बेनो नेक्स्ट जादों थानो जायगा नागिरनायनि नागिरनानै सुबुंफोरा ओ गावनि जायगाखौ ओ गावनि जा थाख जायगानि सोलायो आरो गुबुन जायगायाव थानाय जायगा खालामानो थाखाय ओ बां हाग्रा बंग्रा जेराव जिब जुनारफोर थायो दावमा-दाउसाफोर थायो बेफोरखौ दानस्रांनानै बेवहाय गावसोरनि थाग्रा जायगा बानायनायनि जाहोनाव ओ बै हाग्रा हाग्रा बंग्रानि जा ओ माने जों जों मुलाम्फा मोनो बेनिफ्राय आरो जिब जुनारफ्रा जिब जुनारफ्रा बेयाव जे थायो' बिसोर थ' बेखौ जों फुरा
एखेस' जोबनानै जों बिसिोरनि बायदि बुनानैदि खहा खालामनायजों लोगोसे जों गावनिबो खहा खालामनाय जादों मानोना जिब जुनारनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि ओ सरि बे बिफां लाइफां जोङो गोबां रोखोमनि ओ मुलाम्फा मोनो ओ जेरै अक्सिजेननिफ्राय लानानै जोङो बन, जानाय-लोंनाय, फिथाइ सामथाइनि जों गोबां मुलाम्फ फा मोनो नाथाय जों बेफोरखौ दानफायनानै जों जुदि बेयाव बे नु न'फोर लुफैयोबा जोंनि जों जों जा जों जायनिफ्राय जावखिनि मोनो जों बेखौ मोननाय नङा आरो लोगोसे से जिब जुनाराबोथ' थानाय जायगा गैया ज'ज' बिसोरनोबोथ' बिसोरनोबोथ' थानो जायगा नांगौ स' बिनिखायनो
औ
बिसोरबो गावनि थाग्रा जायगाखौ नागिरै नागिरै सुबुंफोरनि ओ थाग्रा जायगाफोराव ओ हाख खाब सनानै सम सम सुबुंफोरखौबो सुबुंफोरा जे जिब जुनारफोरनि जायगायाव गोबां आं बिसिनि गेजेराव गोबां माखासे ओ बेले बेजे बिदिनो जाथायफोर जायो मालाबा सुबुङा जिब जुनारखौ बुथारो मालाबा जिब जुनारा सुबुंखौ बुथारो। जे स--बिब फोरबायदि जाथाया आजिखाल आथिखालाव जों गोबां खोनानो मोनबाय थायो। बि बिनि अनगायैबो ओ। सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे सुबुंनि गोनांथियाबो बाङो जेरै बाबोथ' जोम थांखाया सुबुं अनजिमाजयाव स' बिफ स' बिफोरनि गनां थिखौ सुफुंनो थाखाय गोबां गिदिर गिदिर ओ ओ गिदिर गिदिर। इ इनडास्ट्रि गोदान मुगानि ओ टेक्न'लजि बाहायनानै गोबां गिदिर गिदिर इनडास्ट्रि। दारिमिन लुनायनि लु लुनानै ओ बेफोफोरनिफ्राय‌ जा। ओ खहा गोनां ओ। उखुन्दैफोर ओंखारो गेस ओंखारो स' बेफोरो मिथिंगायाव ओ। मिथिंगानि बारहावाजों बारजों गोरोबनानै गोबां सुबुंफोरखौ ओ सुबुंफोरनि खहा खालामो। जों लोगोसे जोंनि जा ओ। आबहावानि थासारि जा दुंथाइ बेखौबो गोबां बांहोनायजों लोगोसे। ओ। ओ थानो हायै खालामो सुबुंफोरखौ ओ स' स बेथ' बेनि जाहोना सुबुंफोरा। गावनो आ
मिनिं। आरो गावनो बुङोबा माने सुबुंफोरनि जा बांनाय अनजिमा बे जुदि। दि बिदि बांबायानोथायोबा सुबुंनि गोनांथियाबो बांबाय थागोन आरो। जा इक इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर खुलिदों आरो जा दारिमिन खुलिदों बेफोरबो। बांबाय थांनायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमा सानसे समाव ओरैबायदि जाहैगोनदे सुबुंनि थाथाव। नौना माने सुबुं थाथावना ओ। सुबुं थाथावना जायगायानो माने जानाय नङा आरो मोनसेबो मोनसेबो जायगाया सुबुं थाथावना जा जानायानो नङा।
ज
स' बिनि बेफोरबायदिसो जालांनायनि गुब गुबै जाहोना सुबुङा गावनो। स' बेनिखायनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानाया आथिखालाव। बांनायखौ होबथानाया आथिखालाव गोबां मोनसे बेराद गिदिर। ओ। असुबिदा जानानै फैबाय बेनिखायनो जों गासै सुब गासै सुबुंफ्रानो सुबुं अनजिमा बांनायखौ हाबथाय। दा जों जोंनि थाखायनो आरो जोंनि ओनसो।